हेल'
अ
खोनादोना नोंथां?
अ अ।
अ खोनादों
मा खालामदो
दं
उम।
ओरैनो
मा ओंख्रि जाखो नोंस्रा दिनै
ओमफ्राय नोंथां थास' बिबारजों अमा थास' बिबारजों अमा
उम उम माबायदि माबायदि संदो एसे खोन्थानाय
अ थास' बिबारखौ बायनानै लाबोबाय आरामनो
उम
सायनानै सुबाय ओमफ्राय लोगोसेनो खालामफाबाय आरो रबाय
उम
संख्रि मस्ला बायदिसिना होनानै आराम एवनानै लाबाय आरो
ओ ओ
ओमफ्राय आंहा खासे जानो मोजां मोनो नालाय ओमफ्राय
औ।
बोखांनानै दोनना एथ थावावनो थास' बिबारखो हो
उम
खारै दै हो- आरो दै होनानैहाय एसे गेब्लेबा आरो दै होनानै ओमफाय बेदरखौ होनानै गोबाव
ओमफाय बेदरखौ अबेनिफ्राय लायो नोंसोरो?
हेल'।
बेलासियावहाय ओंखारदो दिनै बेलासि ओंखारदों जोंनि बाजाराव।
अ दा अमा बेदरफोरा मा दाम सोलिगासिनो हेल'
हा
खोनादों नोंथां।
मोजां क्लियार खोनाफैयाखै आङो बुंफिनलाय
ओ
थामजौ बाजि
जादों
अ।
ओमफाय नोंथां लाहा मा संखो ओंख्रिया?
आङो दा दालि संगासिनो दोङो। नोंथांना टावारा बारा मोजां नाङाखै।
उम
अम
हेल'। हेल'
अ।
एसे टावार नांनाय जायगायाव थांनाय टावार नांनाय जायगायाव थांनाय।
खोनादों ना? टावार नांनाय जायगायाव थांलाय एसे। हेलौ खोनादोना?
बरफनि बेरायनो थांनो
हो? बेरायनो बेरायनो ना मा होनदो? बेरायनो ना मा होनदो नोंथां? औ बेयाव बबेयाव थांनो? हेल'।
हेलौ नोंथाङा नोंङा मा खालामबाय थादो? नोंथांनि आवाजखो जेबो खोनाफैयाखै
हेल'।
औ हेलौ?
औ खोनादो
अ अ खोनाबाय
दाथ' गरम बोथोरनि बेरायनो सम जाबायथ' जानायालाय अब्लाबो आं जेरावबो बेरायनो मोनाखै। जेरावबो थांथ'नाय जायाखै दासान्दि।
ओं
नोंथाङा नोंथाङा बेरायबाय नामा?
हेलौ?